औ औ खोनादोंं। आदसा नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जे नोंथांजों ओ जोंनि न'फोरावहाय जि ओ जिब जु-जुनारफोरखौसे जोङो जि फिसियो बेफोर मा मा जों फिसियो मानि थाखाय फिसियो बेफोरनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनो थाखाय नोंथांखौहाय फन खालामनाय जादोंमोन दसे सम रायज्लायनो हागोन दा न'?
औ हागोन हागोन।
ओ बिदिब्ला जोङो साननानै नायोब्ला जोङो जोंनि न'फोरावहाय जोङो गोबां रोखोमनि बिदिनो बिमा गुबुन गुबुन बिदिनो जों फिसिनाय जायो जेरैहाय दाउ फिसियो जोङो बा अमा फिसियो। मोसौ बोरमा बेफोरखौ जों फिसिनाय जायो ओ बिनिफ्रायनो मोनसे जोङो जे दाउ जोङो दाउखौ जे जों फिसियो बे दाउआ गोबां गोबां ओ माने बेलेग बेलेग दङ बिदिनो दाउजो दङो दाउ जोला दङो। बा जोङो दाउफोरखौ खायसेखौ आरो जोङो बख्रा होननानै जोङो दोननाय बो जायो आरो जोङो बे दाउजोफोरखौ जोङो बिमा खालामनानै दोननाय जायो बे दाउआ जेथ बे दाउजोफोरा मा होनो जोङो दाउदै बिदिनो दोयो बे दाउदैखौ जोङो जायोबो आरो जोङो बे दावदैखौ जोङो बयेल खालामनानैबो जों जानो हायो बा जों सेरनानैबो जों जानो हायो। हायो आरो बे दावदै दावदैजोंनो माने केगफोर बानायनायफोराव बेफोरनो ओ बेफोरबायदि बानायनाय। जोङो दावदैफोरखौ जोङो बाहायनो हायो जोंनि थाखाय मोजां बि हे हेफाजाब खालामो आरो दाउआ ओ मा होनो ओ गां बारा बेफोरबायदि दं। लानो थाखाय खुगाफोर दङ' बा मेगन फोर दङ' नायनो आदारफोरखौ नायनानै जानो थाराय मेगनफोर दङ'। खुगार आरो बिदिनो दाउआ बां द्रायै माइरं माइरं माइरंखौहाय बांसिन दाउआ जायो। बे माइरं जानानैनो एसे दाउखौ जों माइरंफोरखौ जाहोनानै जोङो दाउखौ जों फिसिनाय जायो आरो जोङो दाउखौ जोङो माब्लाबा समाव जों बेदरफोरबो जायो फुथारनानै बेदरफोरखौबो जों जानाय जायो दाउफोरखौहाय आरो बिदिनो दाउफोरखौ माब्लाबा जोङो फैसाफोरनि गोनांथि जायोब्ला जों बाजारफोराव फाननानैबो जो जोङो बे दाउनिफ्राय जों फैसा खौ मोननो हायो आ जोंनि थाखाय जोबोद माने गोनांथि बा हेफाजाब खालामो दाउ फोरा जोंखौहाय बिदिनो नोंथाङाबो बुंनो हागोन ना बे जोङो न'फोराव फिसिनायनि मा मा फिसियो बेफोरनि बागै?
बेदिनो आ जिब जुनार मोसौ बोरमा आरि फिनाय जायो, नाथाय आङो आवगायावनो बे अमानि खोथा रायलायनो सानदों जि अमाखौ फियो मानिे कारनाव फियो आरो बे अमा मा अमाया माबायदि बिनि सोमोन्दै बिजिर नो आं अमाया आ जोंनि साइदथिं नायोबा जोंनि आ जिफोर अमाफोर फियो बेफोरो गोसोम कालारनि जायो आरो बे अमाया आथिं थोंब्रै थायो। मेगन थायो खोमा थायो आरो जिबन गोनां बुस्थु बिदिनो ओ जुनार लाय ओ ओम आरो बेबायदिनो अमाखो फिसियोब्ला बिनो आ जायहा फिदों जायनि न'खराव फिदों आं बिनिनो मालिकआ बा बिगोमाया आ बेनो ओ गुन्दै होनना बुंनाय आदारखौ होनो गोनां जायो। आरो लोगोसे बिदिनो ओ थास' फोरखोबो हानानै रुनानै आं लोगोसे ओंखामफोरबो लोगोसे आ गुन्दैफोरखौबो होनाय जायो। नाथाय आं गुन्दिखोनो बांसिन होनाय जायो नाथाय नाथाय दिनैनि दिनाव गोबां बेफोरबायदि अमानि थाखाय आदारबो ओंखारबाय आं बायदि बायदि सु पार दाना बेफोरबायदि ओंखारदों बे फोरखो बायनानै होयो आरो जा होयो आरो बेखौ जाहोयोब्ला अमाया थाबनो गिदिर जायो आरो जों अमाफोर नुनो मोनो जायोदे पन्सास किजि बारला लायनाय बेफोरबायदि जोङो आ आ आ बुयो आरो जोङो ओ बाजि कि जि निबो बारा जाहैनाय अमाफोर जों नुनो मोनो आरो अमाखौ खो फिनायनि उद्दिस्स'नो जाबाय जोंनि न'खरनि ओ उद्दिस्स'फोरानो जाबाय अमाखौ जों मानो फियो होनोब्ला मोनसे आं बेफोरबायदि देरोब्ला बेखौ फाननानै जोङो आ रांफोर मोनो बिनि थाखाय न'फोराव बे अमाफोरखौ फिसिनाय जायो बिदिनो गोबां हानो न'खरफोराव बेफोरबायदि अमाफोर फियो सोरबाया फियो सोरबाया फिया जायहा जायहा बेफोरबायदि फिसिनो थाखाय गोसो दं बा फैसानि गोनांथिफोर जायोब्ला फानब्रबनो हागोन होननानै बिदि फिनो थाखाय ओ आ अमाखौ लानाय जायो आरो आरो बिदिनो गोबां बेफोरबायदि अमा आ फोरबो दोङो गुबुन जायगाथिं नायोबा गुफुर कालारनि अमाबो नुयो नाथाय जोंनि बिथिं बांसिनै जों गोसोम कालारनि अमाखो जों नु नुनो मोनो आरो जों अमाखो बिदिनो आं फानोब्ला जाय ब दिया बायनानै लाङो बियो बाजार बाजारावहाय आ बेखौ दाननानैहाय फानो आरो लोगोसे बाजारफोराव ओ अमा फिसाफोरखौबो जों फाननाय नुयो जेरैहाय अमाफोराबो ओ बुन्दा बुन्दि बेफोरबायदि थायो बिदि फिसा होयो आरो बे फिसा नायखनो ओ बाजारफोराव जों फाननायखो नुनो मोनो आरो बेखोनो बायनानै न'खरफोराव ओ फिसियो आ आरो देरबोला फानो आरो जाय बे दिया बायो बियो बाजाराव गोदानानै फानो बेफोरबायदि आरो गासै मानसिफोराबो अमा बेदरफोरखो जायो आरो जोंनि ओ ओ बर' कालसाराव नायोब्ल ब्ला अमा बेदरखौनो बांसिन जायो। दायो बे समाव आं नोंनो होबाय नोंथाङाबो एसे हो सम बुंनो हाग
औ। नोंथाङाथ' अमानि बागै बुंबाय नङास सै। मोजाङानो जादों ओ जों अमाखौ फोरखौ जायो जों अमाफोरखौ माने जानानै जों मोजां मोनो जोङो अमाखौ माने बिदिनो अमाखौ अमानि बेदरखौ जोङो गोन जायो जोङो फाजि बा फ्राय बिदिबो खालामनानै जानो हायोबा सबायफोरजों जायो। अब्ला खुम
ट्रेन हैना होलाबायना। उम उम।
जानो मोजां ज